हेलौ औ खोनादोंना? औ
नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो सानदों होन्दोंमोन?
बेखौनो लानोबा
अ लाजागोन बेखौनो ओं ओरैनो मा मा बानायजायो एसे फोरमायना होलाय
अ जागोन दे औवाजों जोङो ओरै दिनो न'खराव बाहायनाय बेसादारि हारिमु होननानै बुङोबा जोङो दाला सान्द्रिनिफ्राय हमनो हायो।
नंगौ
दाला सान्द्रि आरो बे मा होनो बे सानदांगा बे मोनथामा सालिग्रा आरो जोङो बे फिथा देनायाव सालिनो थाखाय जोंहा मोनसे फिथा सानद्रि थायो। बेनि गदंआ फिसा फिसा जायो।
उम
बेनि उनावहाय आरो जोंहा जोबनो गैयै दङ। औवाजों बानायनाय होनोबाथाय
उम उम
जोङो जि दानायाव सालखुन्थानिफ्राय लानानै बुंनो हायो सालखुनथाया खालामनो हायो जि दानायावनो जोंनो गनसा नांगौ बेनि उनावहाय आरो सोंनो थाखाय खुन्था नांगौ बेबायदिनो खानांगौ गोबां होननो हायो आरो बेबायदिनो जोङो खानजं जेरैहाय इसान सोंनायाव जों इसानखौ खाननायाव खानजं नांगौ जायो नालाय बे खानजं औवाजोंनो बानायो आरो औ बेनि उनाव आरो सोरखि सोरखिखौबो जोंनो नांगौ जायो बे सोरखिखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनानै लायो बेफोरखौ आरो जोङो गाव गाबागाव न'आवनो बानायनानै लायो गुबुनाव ला गुबुननिफ्राय लाबोनो गोनांथि जालाया गावनि गाव गावबागाव न'खराव नांनाय गाव गाबागाव न'खरावनो हेबनानै बानायनानै लायो आरो बेबायदिनो औ बेबायदिनो आरोबाव जों आबाद मावनायाव जोंनो हुकेन हुकेनखौ जिगाब एरनो थाखाय नांगौ बेखौबो जों औवाजों बानायनो हायो। बेनि उनावहाय आरो हालेवाव नांगोलाव सोनो थाखाय बेनि उनाव आरो खाबिनि हासिनि गोबां रोखोम जोङो मोननो हायो आरो बेफोरखौ जोङो मोननो हायो औ बेनि अनगायैबो जोङो आरोबाव औवाजों जोङो न'बो लुनाय नुयो।
नंगौ नंगौ
बे समावथ' औ दंफांजों लुवामोन नालाय जोंनिया आरो गुना आरिबो बाहा दामोन औवाजोंनो जोंना थें अल होनो औ थेंअलजोंनो खायोमोन थोरि न'खौहाय बेनि अनगायै आरोबाव इन्जुर मानला बायदिसिनाफोरखौ जों औवाजों बानायनानै लायोमोन आरो बे गोदान मुगा फा कानि न' जानायनि सिगाङैहाय सब जोङो औवा बानायजोबनानै लायोमोन आरो औ आरोबाव बेनि अनगायै जोङो बेबायदिनो मैगं सुनो थाखाय खादा दुख्रि बायदि बिना दन खालामनो हाबावो आरो औ
नंगौ
औ दे नोंथाङा एसे फोरमायदो
दा औवाजों बानायनाय जिराद होनना बुङोबा जोङो सोरांनायनिफ्राय जिथु जों जागायोना फुंनिफ्राय
औ
फुंनिफ्राय जागायोब्ला जों ओ माने ओ औवाजोंनो जों बांसिनानो माने औवानि एकदम नांगौनि गोनांथि थार आरो औवाया मानो होनबा जोङो सोरांनानै सिथ्ला सिबनायाव जोङो बांसिनानो मा हासिबखौ बाहायो मानि खिसुमाना ज पाखानि न'आव पाखानि सिथला थानायफोराथ' इखौ माबाखौ बाहायबाय जेनेबा बेलेग बायनानै मोननाय हासिब बायदिखौ जोंनि बांसिन सरासन सस्रा गामिफोराव मा हासिबखोनो बाहायग्रोयो बिनि उनाव नोङो जेनेबा जों सरासस्रा मानसिफोरा मा औवाजों बानायनाय खादाजोंनो जोङो मैगं थाइगं सुनानै जोङो मा खालामो ओंखाम सङो ओंखाम संनानै जों बिदिनो जायो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर'नि धोरोम बा जेनेबा जोंनि मा होनना बुङो बाथौआवबो जोंनिया मा खालामो माने औवाजों औवाजों माबायो आरो ना बेवहाय मा औवाजोंनो मा होनना बुङो सिरिबानि मा होनना बुङो बेरा दुमनाय जायो आरो बेफोरबायदि आरो थिग बेफोरबायदिनो मा होनना बुङो औव औवा दानिया मा होनो औवाजोंनो मा बांसिन मा औवानि मा सियार थियार आनो जा जोंनिया बानायोमोन आरो आगोल गोबां बानायोमोन औवाजों बानायोमोन माने बेनिफ्राय दा गोदान जुगा फैनाय लोगो लोगोनो मा जादों बै प्लास्टिकनि मा प्लास्टिकनि रेडिमेड ओंखारदों दानिया माने सियार थियार बाबो
आगोलो मा औवाजोंनो मा जोंनि एन्जुर न'फोरा माने जोंनि आसामाव मेक्सिमाम मानसि सिफोरा मा खालामोन औवाजोंनो न' लुनानै थायोमोन जि टाइमाव मा थिंबो गैयामोन थं ओंखाराखैमोन जाय टाइमाव जाय टाइमाव ओंखारै टाइमाव मा खालामोमोन औवानिनो जेंलाब हेबनानै ओ प्लास्टिकनि न' लुनानै थायोमोन मोनसे टाइमाव बेफोरबायदि पाखानि न' गैयामोन खुन्थायानो जा बा बेरायानो जा गासिबो औवाजोंनो बानायो आरो बेनिफ्राय जिखिजाया जेखाइ जेखाइजों बर' जेखाइ होनना बुङो बे जेखाइ बे जेखाइखौबो मा औवाजोंनो बानायो औवाजों बानायनानै म मा मा होनना बुङो जायबा बानायग्रा बिसोरो मा रां रां खामायनो हायो आरो जेखाइ खबाय बेफोरखौ मा होनना बुङो बानायनानै मा हाथायाव फाननो हायो फाननानै मा खालामनो हायो गोबां रां खामायनो हायो आरो थिग बेफोरबायदिनो औवाजों बानायनाय होनना बुङोब्ला दाथ' जोङो गोबां बुंनो हायो दा हमनानै ला नोंथाङाबो बुंखांबाय हुखेनानो जा बा बै हिसानानो जा बे गाससिबो मा औवा जोंनो जाजोबनाय बेनिखायनो औवाया औवाया जोबद प्रयजन आरो दा दा जोंनि जुगा सोलायनाय लोगो लोगोनो औवानि गोनांथिखौ बारा सानाखै सानाय खायनो औवाखौ बारा गायला सुबुंफोरा माने मानसिफोरा सारा गायला आरो माने बांसिन मा खालामो दानिया बागानि न' बा थिंनि न' बेफोरबायदि सानो औवानि प्रय'जन बारा गैला होननानै सानो आरो खिन्थु मा जोङो बेनिफ्राय गोबां रांसेब जानो हायो जुदि औवाजों बानायनानै जुदि जों नि खामानि जुदि रों रोङोब्ला अब्ला जोङो मा सासे माने सासे मा रां खामायनानै माने न'खर दालांनो हायो आरो
औ
दा बेनिखायनो मा औवाखौ नांथारगो आरो दा गोबाङानो बे औवानिफ्राय जानगाराव थांदों आरो आगोलनि सुबुंफोरा गोबां रोंगौमोन माने औवाजों बानायनो गोबां रोंगौ मोन माने हासिबानो जा बा गिसिबानो जा दा गोबां आगोलनि सेंग सेंग्रा सिख्लाफोराबो रोंगौमोन माने औवाजों बानायनो खिन्थु दानि दानि जुगाव गामिफोराव माने गोबां खम मोनो आरो माने औवाजों बानायनो गोरों मानसिबा गोबां खम मोनो आरो बेनिखायनो मा औवानि औवाजों बानायनाय जायखिजाया जिरादा मा बेसेना बांनो हमबाय नङा होमबा बेनि थाखाय फैनो माने बेसेना बांनो हमबाय माने मानसिफोरा रोंला माने बानायनो नाथाय औवाजों बानायनाय बेफोर जिरादा जोबोद प्रयजन आरो माने गोनांथिथार आरो मानो होनबा प्लास्टिकनि जिथु जों मोनो प्लास्टिकनि जिराद जथु मोनो बेयो माने बाहायनायाव माने मोजाङानो बाहायबा मोजांबाबो माबै् बुस्थुआ जेब्ला माने बोरायलांगोन अब्ला जों बेखौ मा सेवलांआ बे बुस्थुआ सेवलाङाबा मा जोंनि मा बारहावाया गोबां गाज्रि जायो आरो जदि जोङो औवाजों बानायनाय जिखुनु जा जिरादफोर जुदि बाहायोब्ला बे औवायाथ' जोंनिया सेवलांनाय बुस्थु बा जोंनिया सावना होबानो माबा जायो जेबो पलिुउसन गैया खिन्थु जोङो प्लास्टिकजों बानायनो गोबां पलिुसन दोङो आरो बेनिखायनो मा हौवाजों बानायनाय जिरादफोरखौ जों माने नांगौ आरो बेनिखायनो आं सानो मा बयबो माने खामानि माने रोंनांगो आरो औवाजों बानायनाय माबाफोरखौ सिखायना लानांगो गामिफोराव
औ
जोंनि आसामनिनो गोबां गोबां जायगायाव माने मा औवाजों माने जाय जायगायाव मा दैबाना जायो बयाव मा औवानिनो सां बानायो सां बानायनानै औवानिनो मा न' बानायो न' बानायनानै मा खालामना थायो बेयावनो थायो आरो गोबां ट्रेडिसनेल दङ बेफोरबायदि आरो
औ
ओरैनो नोंथाङाबो एसे बुंलायसै औवाजों आरो मा मा
औ दे औ जोङो औवा होनोब्लाथाय जोङो जोनोम जानायनिफ्रायनो थैनायसिम जोंनो औवा नांगौ जायो जोंङो अब्ला गथ' गोरलैया जोंना जोनोम जायो गथ'फोरखौथ' गोदोनि समावहाय न'आवनो जोनोम होयोमोन नालाय डक्टर फोरनाव बेबायदि फाहामसालियाव लांनाय जायामोन बे समावहाय बुरैफोरा जोनोम होयोमोन माबा जोनोम होनायाव आरो औ बेयावहाय उथुमाय बा नारि हास'नांगौ जायो
नंगौ
बेयाव नारि हास'नायावहाय औवानि मिस्लिजों हास'नाय जायोमोन मानो होनोबा बेयाव जेबो इफेक्ट जाया आरो बेयावहाय हौवाजों हास'योबा जोङो ब्लेकफोरजों हास'योबा इयुनावहाय गिनांगौ जानानै फैयो बेनि थाखायनो बिसोरो बे औवा निस्लिखौ बाहायोमोन आरो औ बेबायदि बिनि अनगायैबो जोङो दहाय रायखांनाय बायदि गोबां दङ बेनि अनगायैबो आरो जोंनो जोनोमबाव मोननांगौ आरो थैनाय समावबो नांगौ जेब्ला जोङो सुबुङा थैयो हेलाबा जोङो सां मा होनो बेखौहाय बे मानसिखौ बानना लांनो थाखाय मोनसे सां बानायोना बेखौबो औवा औ बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो बेयाव आरो मानसि मोजाङै बनो थाखाय बा मानसिख बेंखननो थाखाय जोङो मोनसे थाराबो नांगौ जोंनो बेारा बे थधाराखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोङो आथिखालावहाय नुनो मोनो दा गोबां मुवा बेसाद खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा दखानफोराव फाननायखौ जोङो नुनो मोनो औवाजों बानायनाय जेरैहाय सियार बायदिसिना साजायनानै दोननाय बेबायदिनो जिब जुनारबो खालामनो हायो गोबां आथिखालाव औ बेयाव दावगासिननायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरखौ बेफार फालांगि खालामनानै रां आरजिनायखौबो जोङो नुनो मोनदों बेफोरनि अनगायैबो जोंनि समा जाबायमोन नामा औ सब जाबाय औ द औ औ